औ आं दसे समनि थाखाय फ्रि ।
अ फ्रिबा आं माने मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन आरो सावराय नोंथांजों नोंथाङा मा रायलायोबा?
आतसा औ दसे सम फ्रि दं आंजों रायलायनो हागोन?
दा खोथायानो जाहैबाय माने टपिगआनो जाहैबाय जेनेबा जोंहा फरायनाय ना जोङो फरायोबा जोंहा जिउआवहाय जों मा मा मोननो हायो बा मा खालामनो हायो जों फरायनाय थायोब्ला सासे मानसिनावहाय नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन आङो आं जि खोथा मिथियो आं बेखौसो फोरमायनानै होयो मालाय बिथांनिसिम।
औ दे।
जोंनो माने माने जोंनि लाइफआवहाय थांनानै थानो थाखाय जोङो मानसिहाय एसे रोंनानै थानांगौ माने । जों रोंनांगौ रों ओ खोथाफोरखौ रों मानि थाखाय रोङो? ओमबा जोङो लेखा एबा जोङो माने फरायनानै जोङो फोरोङो एबा जोङो मालायनिफ्राय गियान लायो।
औ।
दा हमनानै ला नों लेखा फरायबासो नोंना नोङो खोथाफोरखौ मिथिगोन आरो जों फरायनानैसो मानसिया दावखोयो । दावगोयो आरो जों फराया फरायाबा जोंनि लाइफाव जों जेबो मुलि थाया मानो होनबा जोङो जेबो आउट नलेज मोनथिया जों फरायनायनिफ्रायसो जों खोथाफोरखौ मिथियो एबा जों रोंनानै थायो।
औ।
जों फरायालासिनो जों जेबबो मिथिनो हाया एबा दावगानो हाया। दा जोङो मेन फरायनानै जोङो मा जानो हायो मा जानो हाया इफोरखौ आं एसे फोरमायनो फार्स्टआव जों फरायबथाय हो जों फरायबाथ' दा ओ इडुकेसन लानो होनबा जोङो स्कुलाव थांनांगोन एबा जों कलेजाव थांनांगोन एबा जोङो फरायनो थाखाय जोङो मास्टारफोरनिफ्राय जों गियान लानांगोन एबा जों बिमा बिफानिफ्राय गियान लानांगोन बेफोरबायदि माने उम उम। गियानखौ जोङो स्कुलनिफ्राय स्कुलाव थांबासो जों मोनखायो आरो जों गियान गैयाबा जोङो जेबो माने मानसिया जाम्बा जानानै थागोन आरो एसे रोङि होननानै जों फरायबासो जों रोङो। आरो फरायाबा जों जेबो मिथिया जोङो स्कुल थाङोबा जोङो अ मास्टारा फोरोंनायखौ जों मोजाङै फरायनांगौ एबा जोङो मोजाङै सिकखा लानांगौ आरो । जोंनि जोंनि सायाव जों सिकखा लाबासो जों
थानो हायो एबा जोङो मिथिनो हायो खोथाफोरखौ जे मा मायाव माबायदि सोलियो। एबा जोङो मिथियाबा जोङो जाम्बा जानानै थागोन। जोङो जेबो रोङि उदायि जेरावबो आरो जों फरायनायनिफ्राय जों साख्रि बाख्रि लानो हागोन। जोंङो फासावनो जों फरायबासो जों साख्रिखौ लानो हायो आरो गोरों गोरा जायो दानि जुगावाथ' जों फरायाबा खामानियानो सोलिला आरो दानि जुगाव जोङो फराय फरायनानैसो जों मानसि मानसिया दावगायो एबा मान गोनां मान होजायो मानसि जे गोरों जाबा जोङो सबजोंबो सिनायनाय जायो फरायनानै जों सिनायनाय जायो मानसिया आरो जों फास्टआवनो जोङो फरायनानै जोङो जि रोङो बेखौ जोङो गावनि जि थांनानै थानायाव जों बाहायनो हायो जेरै
औ।
अंख रोङोबा जों अंख जों हिसाब खालामनो हायो जोङो आरो जों इंलिस रोङोबा इंराजी रोङोबा जों बेलेग भादान देशनि बा जों लेखा फरायनाय जों बुजियो। आरो जों उन्दैनिफ्राय जों फरायबोनांगौ नाथाय जों गथ'फोरखौबो जों फ फोरोंनो नाजानांगौ फरायनानैसो जों मानसि मानसिखौ जों रोंनांगौ। एबा जों मा मोनो बेखौ बुजायलायनांगौ आरो गेदेरफोरनि खोथा लानांगौ। आरो मेनलि जों फरायनानैसो नलेजखौ मोनो होमबा जों नलेजखौ बे जों फरायनानै जि नलेज मोनोना बेखौ जों जोंनि खामानियाव बाहायनांगौ अब्ला जोङो माने खोथाफोरखौ मिथिनानै जों खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो दाथ' नोङो फरायाबा नोंखौ साख्रियावबो होआ बा जोङो फरायनानै जों साक्सेस मानसि जाफुंनो हाया जोङो हाल खदाल बा जों हालेवनानै जों मानसिया थांनानै थानो हाया मानो होनबा जों जोबोद खस्थ' जों फरायनानै रोङोबा जोंना खस्थ'आ खम जायो आरो जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो। आरो जोङो बेलेग गुबुन मानसिजोंबो जोङो रायलायनाय बा जोङो गोरों गोरा मानसिजों रायज्लायनो हायो बा जों फोरमायलायनो हायो जेबो रोङाबा जोंनि जोंनि रों रों रोङि जायो आरो
औ।
दा आरो जों फार्स्टावनो जों फरायनाया मोजां जानांगोन आरो जोङो दैलि फरायनांगौ एबा जों उन्दैफोरखौ जों फानफुं एबा जोङो मोजाङै मोजां फोरोंनांगौ इसोर इसोरसो जोंनि मेन माने जोंनि सम्पति बा जोंना फिसाला बा फिसनाव थायो जों इसोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ आरो दावगाहोनांगौ फरायनानै जों दावगा दावगानाय जानांगौ आरो। दा नोंथाङा आं होननायखौ बुजिदोंबा एसे फोरमायफिननो हागोन।
औ नंगौ। दा नोंथाङाथ' औ खोनादों। दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायहरबाय जे जोङो मा मा खालामना जोङो मा खालामनांगौ मा खालामनानै जोङो फरायनाया जोंहा जाफुङोबा मोजां जायो एबा मायो होननानै
औ औ
नोंथांनि सिगाव एसे माने जों फरायोब्ला जेनेबा जिउआव जों फरायनायखौ लाखियो ब्ला जोङो मा मा जोङो लाब मोननो हायो आं बिखौ माने नोंथां सिगांआव फोरमायनो सानदोंमोन। माने दा आं खेथियावनो बुंनो सानदों जेनेबा हमनानै ला सासे मानसिया एसे मोजाङै फरायबाय गोरों गोरा जाबाय बेहा बिदिनो गावनि मोनसे माबा थाहैबाय आरो गावनि सार्टिफिकेट। फोर माबा माबि गासिबो थाजोब्बाय हा जोंहाथ' दायो जिउ खुंथारनांगौ गासिबो जिउ खुंनांगौ दा बे जिउ खुंनायाव जोंहा साख्रि बाख्रिखौ जोङो होसोनो हायो जोंहा फरायनाय
औ
खोनादोंना औ ओमफ्रायो जेन-जेनेबा आरो साख्रि बाख होसोनो हायो जोङो जिव खुंनो थाखाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जों फरायनो थायोब्ला जोंहा नलेजबो मोनो आउट नलेज बा जों बुहुमखौहाय जोङो मिथिनो मोनो बुजिनो हायो। बोरै सोलियो माइ हायो होननानै जोङो फिउचार बिखौ जों साननो हायो जों हिस्ट'रिखौ जों मोनथिनो हायो फरायनायनि जों लाखिनानै ओमफ्रायो जोंहा सासे मानसिया जुदि फरायनाय थायो बेहा समाजावहाय मोनसे सनमानबो मोनो आरो समाज बोरै सोलिनांगौ सोमाजावहाय बोरै सोलिनांगौ माने सासे मानसिजों बोरै रायलायनांगौ बा अबा जमा जायगायाव सोरबा मानसिजों बोरै रायलायनां गौ बेफोरनि गियान थायो माने मोनसे रेसपेक्ट होननि माने फैयो माने रेसपेक्ट होनो रोङो माने ओमफ्रायो कमिउनिकेसन स्किल मोनसे दानो हायो माने सासे मानसिया। फरायनाय थायोब्ला माने नोङो बेजों बोरै रायायनांगौ ना बोरै रायलायबा मोजां जागोन बेफोरखौ सा हायो ओमफ्राय नोंहा मोनसे आरो नोंहा माबा थायो लाब थायो जेनेबा नोङो मोनसे अबेबा दिखाराव गोगलैबाय अबेबा प्रब्लेमाव फैबायों नों बे प्रब्लेमफोरखौहाय नोङो सलुसन नों बरननो हायो फरायनायनि गेजेरजों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
औ बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा नों फराय नाय थायोबा नोंहा कनफिदेन्स बो बारायो अबा नों जायगायाव बा मानसे सोरजोंबा नोंहा बेयाव माने कनफिडेन्स मोनसे थि फरायनाय थायोबा मानो होनबा नोंहा बेयावह गोहो फैयो फराय योब्ला ओमफ्राय हमनानै ला जोंहा साननायफोरखौहाय जों बायनो हायो थिंकिं स्किल जों जेनेबा हमनानैला सासे फरायनाय मान थिओमफ्राय फरायै मानथि जों बेयावहाय गोबां असुबिदा जायो माने फारायि मान थिया बे फरायि मानसिआ बेहा माने गोहोआ माने खम जायो होनबा बेहा माने प्रब्लेमस स्किलाहाय खम जायो आरो माने प्रब्लेम सल्भिंनि मोनसे स्किल थायो नालाय बे खम थायो बिसोरनियावहाय । गोहोआबो खम जायो।
औ नोंहा फरायनाय फरायनाय थायोब्ला आंथ' नोंथांनि सिगाव फोरमाय हरग्राखाबाय मा होनोमोनलाय हे प्रब्लेम सल्भिं स्किल थायो। ओमफ्राय सासे मानसिनावहाय डिसिप्लिन होननाय बारायो जोंहा फरायनाय थायोब्ला गावनि जेनेबा गावनि मावफुंनांगौखौ बुजियो गावनि रेसपनसिबिलिटिखौहाय
नों फरायनाय थायोबा नोंहाथ' गियान थाखायो नालाय बुहुमा बोरै सोलिदों मादों होननानै होनबा नों बेव बेवहाय माने नों गावनि डिसिजोन मोनसे लाखिनो थाखाय नोंहा माने कनफिदेन्स फैयो नों गावनि डिसिजोनखौ हारसिंनो लानो हायो बेलेगनि सोलोंथाइ नाङा नों फरायनाय थायोब्ला नो बेलेगखौबो सोलोंथाय होनो हागोन जे नोङो इदि खालामोबा नों जिउ बोरै खुंगोन बा नों बे जायायाव बोरै सो थांना थानो हागोन बेफोर माने नलेजआ एसे एनै थायो आरो ।
औ औ।
औ नोंहा जुदि फरायनाय गैयाब्लाथ' नोंहा साख्रि बाख्रिबो नोंखौ सोनो हानाय नङा नों खस्थ'खौ मावनांगोन दा जों फरायनाय थायोबा जों फरायनानै माने एसे आरामैनो बा बारा खस्थ' गैयिजोंनो जों जिउ खुंनो हायो साख्रि-बाख्रि लायोबा जोङो औ।
नोंथाङा जि होनदों आं बेखौ बुजिबाय दा आं फंनैसो ओ बुंफिननो सानो आरो जों फरायबा जों साख्रि लानो हायोना जों फरायनायनि फरायनायजों जों साख्रि लानो हायो। जों माने गिदिर मानसि जाहैयो जेरै फरायाबा जाय मानसिया फरायो इयो माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोजां गिदिर लेबेलनि मानसि जानो हायो। हम ला जोङो पुलिस, आर्मि आरो जों मास्टार औ मास्टार साख्रिफोरखौ मावनो हायो आरो जों फरायनाय गैयाबा जोङो जेबो जानोहाया जों हाल-खदाल जों जावनानै खस्थ' माव नानै जानांगौ जायो आरो जों जोङो फिसाज्लाफोरखौबा जों सोरखौबा मानसिफोरखौ जों फोरोंफिननो हाया जोङो बुंनो हायै जायो बेफोरनि बेफोरनो आरो जों माने एसे फरायनानै थानांगौ फरायनानै थाबा जोङो रोंनानै थाबा जोङो जोंनि खामानियाव बाहायनो हागोन आरो जोङो मानसिफोरजोंबो जोङो मोजाङै मोजां रायलायनो हागोन नोंथां बे सिङाव बुंखाबाय आंनि बु बुंनाङा एसेनोसै माने।
सोरबाया हरबाय आंबो बारा मोनथियामोन आंबो आंनि रोंगौथिखौल' एसेखौ माने खोन्थानाय जादों मानो होनबा आंबो दायो फरायगासिनोसो आंबो जेनेबा आं जा एक्सपिरियेन्स मोनबोदों एसे गोहो फैनाय मानाय कन फिदेन्स बा सोरजोंबा रायलायनाय बेखौ माने मोनथिनानै गम मोननानै आं नाय जादों आरोना
औ होमबा दाथ' समाबो जाबाय होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा
औ जागोन दे जागोन